औ औ खोनादों।
आं माने फरायनायफोरनि सोमोन्दै माने सावरायनो थाखाय हरदों आरोना। ओ फरायनायजों लोगोसे आरो जों बेलेग माने बाहेरा गियानबो सोलोंलांहोना उन्दैनिफ्रायनो बेफोरखौनो सावरायनो थाखाय माने नोंनो हरनाय
औ दे सावरायजायो होनब्लालाय।
गिबियावथ' जोङो माने ओ फरायनो माने सोलोंथाइ लाहैनो होनोब्लाथ' जों माने ओ बिदिनो गुदि फरायसालियावनो थांजेनो नङा होमबा। औ बेहाय जोङो माने औ उन्दै उन्दैयाव जों माने ओ बेहाय सिगाङाव जों माने बांसिन गेलेजेनोसो आरोना‌। जों फरायनायफोरखौथ' रों थ'वा नालाय बेबायदि ओमफ्राय जों गेलेयो गेलेनायजोंनो जों माने फरायनायखौ एसे एनै सोलोंलांजेनो आरो जो
औ उन्दै उन्दैफोरा गेलेनायजोंनो सोलोङोना।
औ। बे जेनेबा उन्दै उन्दैफ्रा बांसिन माने बेफोरो बिसोरो रोङा नालाय जेनेबा बुंनोखौ एसे रोंसिनग्रोयो। जेनेबा ओमफ्राय नाथाय बिसोरो लिरनोखौ माने जेबो रोङा नालाय बिसोरखौ माने ओरैनो लिरनो थाखाय माने ओरैनो सिनबो होलाबायो आरो
उम सावगारि आखिनायजों माबा मोनसे गेलेमु आगजु जों सोलोंहोयोना।
बा बिसोरो मोजांङै रोंथारा ओरैनो आरो जास बोलाबायनाय बे बफोरबायदि। ओमफ्रायो बे गेलेनाय बेथ' गेलेनायाथ' थाखाबाय, बिदिनो नङा होमबा गेलेनायजोंबो जाने, अनेक मानि गेलेनायावनो फरायनायखौ माने गेलेग्राफ्रानो माने ओरैबायदि सफैखायो दानियाहाय माने सरखारनि सौफैय, खायो ओ जेनेबा बेयावनो से नै, थाम, ब्रै, बा खाव फौव ख' बेफोरबायदि मोनसे मोनसे माने, माबा थाखायो आरो ना? ओमफ्राय बेफोरजोंनो जों माने,
सोलोंलांनो हायो। नोंसिनिथिंजायलाय नोंसिनिथिंजायलाय फरायसालिया गुदि फरायसालिया गंबेसे दङ?
जोंनिथिंथ' माने जोंनिथिं होनोब्लाथ' माने जोंनियाव गामि गंसेयाव माने गंसे दं माने फरायसालिया बिदि गुदि फरायसालिया आरो गामि दरसेयाव माने गंसे। दं बेबायदि
फरायसाफोराबो बारा बुरजा दं। खायादांना?
बिदिनो औ गामिफोरा फिसा फिसा बबा बिदियाव माने एसेल' थाबाय आरो गामि गिदिरफोराव एसे बुरजा थाबाय। बिदिनो आरो ओमफ्रायो। जेनेबा फरायनाय फरायनायजों लोगोसेनो जेनेबा बिसोरो माबायदि रायज्लायनांगौ मानांगौ। माने फोरोंनाय जायो उन्दै ओ गेदेर जों माबायदि रायलायनांगौ गेदेरखौ माबायदि सनमान होनांगौ बेफोरखौ फोरोंनाय जायो आरो उन्दैजों माबायदि रायज्लायनांगौ बेसोरखौ माबायदि अननांगौ बेफोरखौ फोरोङो। माने गुरुफोरा आरोना फोरोंगुरुफोरा।
फोनांजोबो।
आरो बेजों लोगोसे मा मा खालामो नोंबोथ' मिथिखागोन। मानो होनबा जोंहा बेहय फरायनायजों लोगोसे गेलेनायाथ' जेनेबा थाखाबायानो बुं खाबाय आङो, ओमफ्रायो गेलेनाय जों लोगोसे जोंहा माने बेहाय हारिमुवारि आयदा बेबो थाख फाखायो फरायसालियावनो। जों हारिमुवारि बे आयदायाबो माने थाफाखागोन बेयो आरोना बेजों माने जों गोबां माने सोलोंनो
औ औ बिसोरजोंसो गथ' फोरा सोलोंनो हायो ना आरो फरायनाय फोराव गोबां बेफोरो हेफाजाब होयो माने थुलुंगा होसि गथ'फोरखौ
फरायसालिफोरावनो दामनाय देनाय सल' ख'नाय मोसानाय बेफोरो माने थाखायो आरोना
औ औ
खौ आरो बादायलायनायफ्रावबो होयो बेबायदिनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा थुनलाया रि आयदायाबो थाखाथारो।
थुनलाइयारि आयदा औ बेफोरजोंसो गथ'फोरा जोबोद रोंगौथि मोननो हायोना। नां
औ बेफोर मा औ माने थाखायो फरायसालिनि थाखायो बेफोर माने फरायसालियाव नों फरायनो। थांनाय। बेजों लोगोसेनो माने बे बेफोरखौनो जों सोलोंनो हा हायो नङा होमबा आरो औ। थुनलाइयारि आयदायावथ' जों अनेक रोखोमनि थायो नङा होमबा। जेनेबा जोङो बे माने फरायसालि थाखोआव फरायनाय आयदाफोरनि अनगायैबो जों बाहेरा। नङा होनबा खन्थाइफोर लिरनाय बा। फरायनाय। सुंद' सल'फोर लिरनो सोलोंनाय बा। फरायनाय।
औ।
बाहेरा लेखाफोरखौ फरायनो सोलोंनाय बेफोरबो थुनलाइआरि आयदाआव गोलैयो आरो बाहेरा सावगारिफोर आखिनो सोलोंनाय बेफोरबो
ओरैनोथ' गथ'फोरा गुदि फरायसालिनि गथ'फोरा बांसिनानो गेलेनायफोरजोंनो थानो मोजां मोनोना गेलेनायफोरजोंनो सोलोंनो हायो।
औ आरो बैफोराव मा बायदि खेलाफोरखौ गेलेयो जेनेबा नोङो एसे बुंनायसै जेनेबा।
गेलेनायफोराथ' बिदिनो गथ'फोरखौ खेला होनायाथ' हा, दै आरो काबादि बेफोर खेलाखौ बांसिनानो होनाय जायोना।
औ जेनेबा ओरैनो थाखोमालायनाय खेलाफोर। बेफोर बायदि अनेक रोखोमनि खेला दं। आरो दानिया माने फरायसालियाव मा सफैयो जोंहा अनेक जेनेबा भलिबल गेलेनो थाखायबो नेट बा बल सफैखायो नङा होमबा आरो क्रिकेट गेलेनो थाखाय खायबा बेफोरो फैयो आरो केराम गेलेनो थाखायबो। केराम बर्ड बेफोर बायदि सफैखायो माने। ओमफ्राय बेफोरजोंबो माने जों अनेक रोखोमनि खेलाखौ गेलेनो हायो आरो।
उम।
बायदि बेजों लोगोसे जोङो माने उन्दैनिफ्रायनो गामिफोरावनो मोनोबोनाय खेलाबो थाया होमबा जेनेबा थाखोमालायनाय गेलेनाय, गर गेलेनाय बेफोरबायदि नेचारेल खेलाफोरखौबो माने फरायसालियाव जोङो टाइम दिहुननानै गेलेनो हायो‌। जेनेबा सनिबार फोरावथ' जों हाबजाखायो नालाय जेनेबा क्लासलानाया नङा होमबा? बेहाय जोंनो अनेक माने सोलोंनो हायो आरो बेफोरखौ खेलाफोर थुनलाइयारि आयदाफोर सावगारि आखिनायफोर बेफोरबायदि आरो जोंहा मोनसे मेन माबा दंबावो नङा होमबा जेनेबा जों फरायसालिखौ माबायदि ओ साखोन सिखोन खालामो मा मा गायो? जेनेबा बेनि सोमोन्दै बुंनायसाय नोङो।
फरायसालिफोरखौथ' बांसिन साखोन- सिखोन खालामनायानो जायो गायनाया फुल आरि बिफां आरो दिनैथ' ओ मुलुगनां ओम मुलुग नों फिफां गायनाय सानना फिफांफोर बांसिन गथ'साफोरखौ गायहोननाया मोजां मानोना स्कुलनि इनभाइरनमेन्टाबो मोजां थायो फिफांफोर गायनाय मानायाव
बेफोरबो माने मोजां आरोना जेनेबा स्कुलखौ साफा खालामनाय बेजों लोगोसे बिबारफोर गायनाय बेबायदि सिगां जों उन्दै स समावथ' जोङो मा खालामोमोन माने फोरोंगुरुवआ बुंलायनाङामोन आरो जोंहा मोनफा मोनफा गियान दंखायोमोन माने जोङो लोगोजों लोगो सावरायलायनानै जों माने जों गाबोन बायदियाव नोंबो फुल लाबो नोंबो फुल फिफां लाबो नोंबो फुल फिफां लाबो बेबायदि राव सावरायलायनानै जों माने बयबो गावबा गावनि न'खरनिफ्राय फांफा फांफा फुल लाना फैयोमोन जोङो
औ दानि गथ'फोराथ' दानि गथ' फोरथ' बुंबासो लाबोयोना
औ माने बेफोरखौ लाइ लाबोबाथाय बेबो लाबोयो बेबो लाबोयो जमा खालामबाथाय गोबां रोखोमनि ओ जमा जाबाय नङा होमबा बेखौहाय जों आरो बाजाराव बायनांगौ गोनां थियानो गैया
औ औ
बेफोरबायदिनोआरो आरो बेजों लोगोसे माने मैगं थाइगं बेफोरखौबो गायफानो हायोआरो
औ मैगं थाइगंखौथ' गायबा मोनजाबाय बो फरायसालियावनो संना होबा
औ संखायोना दानियाथ'
औ थानायाबो मो जां मैगं थाइगंफोरा
बेफोरबायदिनो माने जोङो ओ गुदि फरायसालिनिफ्रायनो गोबां गियानफोरखौहाय माने सोलोंलांखानाय जाखायो आरो एसेब्लाबो जों माने उन्दैयाव माबायदि सोलोंनांगौ गियान बेफोरखो जों एसेब्लाबो बो बाबो माने बे फरायसालियावनो सोलोंनाय जाखायो बिनिफ्राय जोंहा देरहोहोलां क्लासाबोथ' देरहो देरलांबाय बिदिनो जोंहा माने एसे गोजौ थाखोआव मोनलायबाय आरो बैफोरावबो अनेक माने गियानफोरखौ जों सो
औ साननाय साननाय हनाय फोराबो गेदेर जालांबाय नालाय गियानफोरखौबो मोजाङै सो
सोननानै ला औ आरो बैफोराव जों माने गुबुन गुबुन जायगानि गोबां लोगोफोर लोगो मोनो गुबुन गुबुन जायगानि गोबां फोरोंगिरिफोर
लोगो औ औ नंगौ
आरो बे जेनेबा ओ एसे जेनेबा क्लास देरलांनानै देरलांनायाथ' जेनेबा बैफोरबो थाहैखायो हारिमुवारि जेनेबा थुनलाइआरि खेलाफोर बेफोरथ' थाहैखायोआनो ओमफ्राय। बेजों लोगोसे माने जोङो बै समावहाय जेब्लाहाय माने नों गुबुन गुबुन जायगानि लोगो मोनलायो नङा होमबा?
औ मोनोथ' आरो।
जो माने मा खालामनांगौ माने नों बै गुबुन जायगानि मानसिजों लोगो जानानै माने खि जेनेबा बार बार नङाबाबो खेबसेबा खेबनैखौ माने आलासि जालायलायनांगौ आरो ना।
औ औ
आलासि जाहैलायोबाबो माने गियान मोनो होननाय बायदि आरो ना औ मानो होनबा नों बैसानाव थाङोबा माबायदि गियान मोनगोन माने बैस्राहाय माबायदि बेब'हार खालामो? बैसानाव मा मावो मा दाङो मा जायो नङा होमबा? बैस्रा नख'रखौ माबायदि खालामनानै साजायनानै दोनो बेफोरखौ नुयोब्ला नोंबो निस्सय माने
उम बुजिन औ सोलोंनो हागोन।
जानायाबो बो माने गाज्रि नङा आरो
औ मोजां आरो उम जेसेनो क्लासआ देरलाङो थाखोआ देरलाङो एसेनो लोगोफोराबो बाङो नालाय बेनि गेजेरावनो लोगोफोरखौ सायख'ना लानायाबो मोजां ना।
औ औ। माने मोजां लोगोखौ सायख'नानै लानो रोंनांगौ। माने सोरनिबा बायदि गोसोआ ओरै बायदि माबा थायो माने मोजां लोगोजों मोनबा मोजां जायो एसे गारजि लोगोजों थाबा एसे माने गाज्रि जालांनो नागिरो आरो गोसोआ माने बिदि थायो बेखायनो माने गाव गावबो माने मोजाङै गोरा जानांगौ आरो गोसो फोरा कलेज लेभेल फ्रव बिदि मोन हैबाथाय।
उम जाहाथे रावबो जा रावबो गा दबना दोननो हाया।
औ एफोरबायदि बेखायनो माने ओ इफोरखौ माने उन्दैनिफ्रायनो सोलोंलांखानांगौ बयबो। होमबासो जेनेबा इयुनाव माने गाव माने साकसेस मानसि जाहैनो हायो नङा?
ओम
सावरायखौ दोनथ'नोसै नामा गोबावबो जाबाय।
दे दे बिदिब्लालाय उम।